उनदो
ओरैनो दं
खांजाबाय
जाबाय
ए
नोंलाय मा खालामदो
आंबो दं ओरैनो बहुद गरम दिनै
इं गोलोमजोबबाय गरमजों ए
लाइनबो गैया
लाइन दङथ जोंनियाव
जोंनाव गैया नोंसिथिं दांनासिगोन जि गरमखा थांनो नांगौ र' थाइजौ मोनजायाखैबो
आंनियाव दङ
बिदिबा जाहैजायो दा लाखैफोर माजं खामजानाय?
उम आलु ओंखाम
आरो
ओमफ्राय आसार
ए
उम
खामानो मोनाखै संबायसो थादों
दाबो जायाखै नामा?
ओहो संबायसो थादो। मोनाखैनो हाजोआव हाजो गाखोनो थांसै थौ गरम ना ओमफाराय हाजोनि फ्रेस फ्रेस
गाखोनोनो हायालै मेंज जोबो
औलै ओ गरमदो बांसिनसो गरम जागोनदां बहाबा बेरायनोबो थांजायो
माहाबा ग्रिनारियाव
उम जिखुनो जा बिदि ओ बार नांनायाव थांजायो आर रो
हो
बार नांनायाव थांजायो।
उम। ओमफ्राय एक्जामा मादि जाखो नोंना?
एगजामा मोजांबो जादो हामाबो जादो। नोंनालाय?
आंनियाबो टेन मार्कनि थाबोखाबाय लिरनो हायासै।
ए कलेज थांनाय दिनै?
कलेज गैया थाङाखै गाबोन एक्जाम दङ ना गाबोन थांलायसै।
अ। आंनाबो सेम बिदिनो।
उम।
एगजाम एगजामाथ' आरो सप्ता मोनसेसो दंख'।
नायेनावसो जोबगोन ना। नायेनाव।
ओमफाय नों जोंहानाव माला फैगोन?
औ अ नायनोसै र'। न'आवलाय माला थांगोन?
न'वाव एगजाम जो ब्बानो थांसै।
अ।
जाम जोब्बानो थांनिसै। नों फैयबानो जाबाय जोंहानाव।
नायनोसै र' मा जायो।
मा नायनोसो फैथारनांगोन बा नों साबा फैबा आंबो नोंसानाव थांगोन।
नों फायालै जोहानाव नों जानाव फायाना।
थांगोन नोंबो फाय आंबो थांगोन। गरमनि आलासि जालायनांगौ।
न'आवनो गरमसिनसो जागोन न'आव थांखाय थांनोसो बादो।
उम।
ओहो ओहो जोंना न'आव थान्दासो ओमफाय बियावसो बहुद गरम थानो हायाखै।
आंनि या न'निया आंनि रुमा जि गरम जायो।
उम आंनिया थान्दा।
बेयावसो थान्दा। उम।
नोंसा न'वाव मा खबर?
ओमफ्राय गाबोन माबा हा?
थां फेरवेला थाखा नांदों
मोजां जानो
दखना लाबोवाखै न'निफ्राय दखना जानायबा थांनो हागोमोन।
गाबोन एगजाम जामारगोनना जामा थाय
जागोन फेरवेलाबो बेलेग जागायावसो जागोन ना
ओ नोंनिया गाबोन आरो एगजाम दं आंनियाबा जागोन ना जाया? गाबोन आं हमनानै मोनला
उम गाबोन जायाजां दख साद सारि थारिख आवसो जागोन। बाजाराव थांनांगौमोनलै। थामजिद
नंङा एगजामखौ होनदों आंनिया गाबोन दंङना गैयाथाय?
नोंनिया गैयाादां नोंनियाव सारि थारिखआवसो।
आंनि एगजामखो होनदों। मिथिया जागोना जायाथाय। बेखौनोथ कनफिउस जादों गाबोन जायोना जाया ओमफ्राय लोगो सासेखौ कल हरनायाव होनदोखि गाबोननो जागोन होम। माहा